हेलौ नोंथां। हेलौ।
औ नोंथां गुड आफटारनुन।
खोन गुड आफ्टारनुन नोंथां।
औ। खोनादों नोंथां मा खबर?
औ बे मोजांङैनो नोंथां मोजांङैनो दंथ'यो दा नोंथांङा माबोरै दं?
मा बुंदों?
हेलौ। खोनादों दा नोंथां?
औ बुं।
औ औ। औ नोंथांङा माबोरै दं दा?
दासान्दिसे जोब जोबोर मोजांङावनो दंङलै दासान्नैसो माने। बेमार आजार गैथ'वा आरो जेनेबा लोमजा जाजानाय बेफोरबायदि गैथ'वआ दासान्नैसो।
औ नोंथां औ औ बोथोरफोरा माबोरै नोंथां?
बोथोरफोरा जोंनिथिंगालि अखा एसे एसे फैलाय सान्दुं फैलाय अखा एसे एसे फैलाय सान्दुं फैलाय बेबायदिनो जादों आरो दिनै गरमथार माने सान्दुं गोसा। अखा एसे खम जादों आरो बे साननैसो माने नोंसिनिथिंलाय माबायदि बोथोरालाय?
जोंनिखैबो बेबायदिनो नोंथां दा अखा दो मैलु आरो एखमब्ला सान्दुं दुंनाय आरो दासान्दिथ' बोथोरा अ अखा बोथोर नङा होनबा नोंथां? बेखायनो दा अखा थाइफ्रिनाय अखा हानाय बि फोरनो आरो नोंथां ओ नोंथां जोंहा नैबे थांनाय बैसागोआव एप्रिलाव नोंथांमोनहा बैसागोखौ माबायदि रंजानाय जाखो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बैसागुखौ जोङो बैसागुखौ आं माने फालिया आरो ओरैनोलाय बोथोर ओरैनो बोथोर हिसाबै बा जेनेबा बिफां लाइफाङाथ' बैसागो बोथोराव गोदान बिलाइफोरा खिलियो गोजामा माबायो थ' मोजां आरो नायनो बेरायनो लागै मोजां नाङो नायनानै गोजोननाय मोनो बारफोर फैयोब्ला बे बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिनाया
औ गासिबो गोथां गोथांनो औ
उम।
दा नोंथां। जोङो एसे जोंनि बर'दिन फालिनायनि बागै रायलायनो नामा नोंथां?
आतसा आसा आसा
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो माबोरै फालिनाय जायो। जोङो
बोसोर गोदान हिसाबैबो जोङो बिब्दिनो बोसोर गोदानखौ वेलकाम खालामो आरो न' बेनि बेनि थाखाय रंजानाय मोनो मोखां बाय बाहा गिफोर फैयो नालाय न'खरफ्रावहाय बे बाय बाहागिफोराव आ उम एबा बोसोराव खेबसे फैलायो। माबलाबा खेननै खेन्थाम जायो बिदिनो आलासि फैयोब्ला बेदरफोरखौ लाबोयो आरो बेदरफोर लाबोनानै जायो रा गायो खौसेथि ज' मोखां नुज्लायनाय गाहाम नाङो आरो बेबायदिनो दा दालाय नोंथांमोननिथिंगालि माबायदि सोलिदों थासारिया गायनाय फुनाय आरो फरायनायफोरा जोंथिं
औ दा नोंथां जोंनिखै गायनाय फुनाय बिदिनो बोथोराथ' दा अखा हाबो थोर गानाय फुनायनि बोथोर नङा होमबा नोंथां बेखायनो दा गायनाय फुनाय हिसाबै दा अखा बोथोराव जोंहा मोनसेल' आबाद मावो। माइ आबाद दा बेखौनो दा मावनाय जागासिनो आरो ना नोंथां बोथोराबो अखा होगासिनो नालाय दा दुब्लियाव दैनि बांद्राय एफाग्राब आंखाल गैया। अखा बोथोर हिसाबै दा जोङो फोनाय माइ गायनाय बेफोरनो सोलिगासिनो नोंथां दा नों नोंथांमोननिखैलाय माबोरै
जोंनिथिं अखाया एसे खम माने देग्लाय बिनिखायनो अखाखौ नेबाय थादों आरो ओमफाय दा नोंथां नोंथांमोननियाव देग्लाय जानानै थांनाय हायार सेकेणडारि आरो मेट्रिक फाइनालफोरनि रिजाल्टफोरा माबायदि एसे फोरमायनो हागौमोन नामा?
अ जोंनि जोंनि साइदखि जा फरायनाय बिथिङाव एसे जौगानायखौ आं नुनो मोनदों सिगांनिफ्राय जोंनि जा फंबाय बिनानावफोर बिथांमोना एसे जौगानायखौनो नुनो मोनदों दा थांनाय नैे बे हायार सेकेण्डारि आरो मेट्रिक ओ बे फरिखा बे एग्जामाव नुनो मोननाय हिसाबै खमसे खम गासैबो ओ मोजां रिजाल्टखौनो खालामदों। जायफ्रा एसे फरायनायाव एसे गोब्राब मोनो बिथांमोनाबो खमैब्लाबो नैथि थाखोआवबाबो बिथांमोना फरिखाखौ पास खामनाय जादों। दा जोंनिखै फरायनाय बिथिङाव एसे जौगानायखौ आं नुनो मोनदों नोंथां।
उम सा जोंनि लागोआवबो बिब्दिनो मोज जाङानो देग्लाय जोंनि गामियावबो ओयथि ओयथि फायब नाइनटि बिदि पारसेन्ट लाखिनाय दङ आरो गांब्रै गांबा बिदि लेथार लाखिनाय दा बिसोर गथ'फोरा मोजां मोजां जाय फ्राव फरायदों। सोरबा लकेलाव फरायदों सोरबा बायजोआव थांदों। बिदिनो मोजां मोजां गावनि थांखि बायदिहै फरायदों आरो। बिदिनो थांनाय बोसोरनिख्रुय से मोजांसिन जादों आरो जोंनि गामियावहा रिजाल्टआ आरो एरिया हिसाबै बुङोब्ला एरियायावथ' थ' गोबां देग्लाय डिसटेन्टथिंबो गोबां दोङो। थांनाय बोसोरनिख्रुय आरो फास दिबिसोना ओ माने सेथि थाखोआव उथ्रिनाय बेयो बांसिन आरो देग्लाय सेथि थाखोआव सोरबा दाइनजिबा जौखोन्दो सोरबा गुजि सोरबा दाइनजिद' सोरबा स्निजि बा बे बायदि आरो बिदिनो बाजि जौ खुन्दो लाग्राबो दोङो बुहुत खम आरो बिबदिनो देग्लाय द'जिनि गोजौखोन्दो आरो जोंनि
औ नोंथां औ औ नों गोबां गोबां जौगादों नोंथां। दा नोंथां औ जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो ओ जोङो बिदिनो गोबां फरायनाय लिरनायफ्राव जौगानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ।
ओ थिग बेबायदिनो जोंहा गेलेनाय आयदायावबो गोबां जौगादों नाथाय जोंनि जा बिथांमोन गेलेगिरि बिथांमोन बिथांमोनखौ आङो गोजौ थाखोआव नेसनेल लेभेलाव गेलेनाय नुयोब्ला एसे मोजां मोनगोन बायदि सानो नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ नंगौ निसय थारैनो।
ओ गामि सायदनिफ्राय सोरबाफोर बेबायदिनो मोजां गेलेग्राफोर ओंखारदों नामा नोंथां? बेबायदिनो माबायदि गेलेनाय जाय आयदायाव
गेलेनाय बिथिङाव होननानै बुङोब्ला जोंनि एरियावहा गोबां गेलेग्राया दोंमोन नाथाय बै समाव स्कप गैयैनि थाखाय बा खाबु गैयैनि थाखाय मोजां मोजां गेलेग्राफोरा बेबायदिनो खाबुखौ मोननो हायिनि थाखाय खाय गारनांगौ गोनां जाबाय आरो नाथाय आथिखालाव नायोब्ला खाबुफोरा एसे गोबां नुनो मोनो। जेरै दा जेनेबा औ अदालगुरि डिस्ट्रिक मोनसे स्पर्टस एस'सियेसन नाम मोनसे दोङो बेवहाय बोसोरफ्रोमबो माने दिगखौ होबाय थायो आरो बेवहाय गेलेनायनायनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै गोजौ लेभेलाव थांनो हायो आरो फासथ आव गामि गामि बिनि उनावहाय एरिया बिनि उनाव जिल्ला हिसाब बै जाहैयो आरो बिनि उनाव सु पार डिभिसन इउ एन बिदिनो देगला सुपार डिभिसन जोंनि खाथियावनो जोंनि गामि खाथिनियानो गेलेदों आरो बेवहायनो जोंनि गामिनिफ्रायबो माखासे मोजां मोजां गेलेग्राखौ लिंहरदों
औ नोंथां औ
गेलेदों बेबायदिनो मोजां लेभेलाव थांगासि नो दङ आरोे।
औ नोंथां ओ दा गेलेनाय आयदा हिसाबै नोंथांमोननियाव मा मा ओ खेलाखौ गेलेनाय जायो नोंथां नोंसिनि साइडखै?
जोंनि लागोआवहा दा बांसिन गेलेनाय होनोब्ला फुटबलखौनो बांसिन नुनाय जायो। सेथियाव आरो सेथियावनो माने गासैबो माने फुटबलनि बेलायावहा गोसोसिन आरो बिनि उनाव नैथियावहा भलिबलखौ एसे नुयो आरो क्रिकेटखौ एसे खम नुयो।
औ नोंथां औ औ
दानि गोदान आथिखालावहा भलिबलखौ बुलुर होननानै बुंदोंना आरो फटबलखौ जुलुर होननानै बुंदों औ बर'आवहाय दा बे मोननै खेलायानो जोंनि एरियावहा बांसिन आरो आंनि नुनायावहा
औ जों ओं जोंनि जायगायावबो बिदिनो नोंथां। दा बिनि अनगायै बो जों दासान्दि जोंनि सिख्लासा गथ'फोर आरो जाय बिनानाव जोंनि बिब'फोर बिथां हिन्जावसाफोरखौबो जों गोबां दा जोंहा दा मोनसे फेसन बादायलायनाय दङ नङा होमा नोंथां? बेयावबो जौगानाय नुनो मोनदों नङा होमबा?
औ औ नंगौ नं गौ थारैनो।
दा नोङा बि नोंथाङा बिनि बागै मा फोरमायनो सानो जों जोंनि हारिखौ जोंनि गाननाय जोमनायखौ गोजौ थाखोयाव दिन्थिनो थाखाय फेसनानो मोनसे ओ राहा नङा होमबा नोंथां?
उम हो हो हो।
बेनो दा नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि बागै?
बिनि बागै आं दा आथिखालनि जि नुनाय गावनि गाननाय जोमनायफोरनि गेजेरजों गावनि मोनसे सिनायथि नङा होनबा?
औ नोंथां औ।
बिनि गेजेरजों जुदि गावखौ सिनाय होना लाखिनो हायोबा गावनि मोनसे जुदि थांना थानो थाखाय लामा दिहुनना लानो हादोंब्ला बे जोबोर मोजां। मानो होनबा आथिखालाव गोबां मडेलिं खालामनायफोरनि गेजेरजों एक्टर एक्ट्रिस जाहैनो मोनसे प्लेटफर्म हायो आरो एक्ट'र एकट्रिसफोरखौ मडलिंनि बेखौहाय नों मडेल खालामनो रोङोबा गोबां मोनसे थांना थानो हानायनि थाखाय मोनसे इनकाम सर्स बा रां आरजिनायनि मोनसे खाबुखौ मोनो नङा होमबा? बिनि थाखायनो जोबोर मोजां ना होननानै आं सानो आरो बिदिनो जोंनिया आथिखालाव ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों
औ नोंथां औ।
लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिफ्राय गोबां बिदिनो मडेलिं फेशन श' फोरावहा दावखोनाय सेथि बान्था मोननो हानाय आसामनि मादाव भारतनि मादाव बा इन्टारनेसनेलनि मा दाव बेबायदि मोननायखौ नुना जोबोद गोजोननाय मोन दों आरो बिदिनो जों थुलुंगा होनांगौ दानि जाखांबाय थानाय लायमोन सेंग्रा सिख्लाफोर खौ थुलुंगा होयोब्लासो बिसोरबो गोसोफोराव थुलुंगाखां मोननानै बाहागो लानायावहा मुखोम जागोन बेनिखायनो आं सानो गासिबो थुलुंगा होलायनांगौ हेफाजाब होनांगौ
औ दा बिथांमोननि सिम आंबो बेखौनो जोबोद जोबोद साबायखर सानोदि जोंनि हारिनिफ्रायबो सोरबा जोंनि गाननाय जोमनायखौ बेबायदि बिथां फंबाय बिनानावमोन बा बिथांमोना दिन्थिहैनो हादों आंबो बेखौनो जोबोद साबायखर सा थानो आरो बिथांमोननिसिमबो जाहाथे जोंनि हारिया बो जौगालाङो जाहाथे जोंखौबो जोंनि बर' हारिखौबो गोजौ थाखोआव सिनायथि मोनो नङा होमबा नोंथां?
उम उम उम नंगौ दे होमबा नोंथांनाव दोनथसै औ दिनैनि थाखाय दे दे साबायखरसै औ।